औ
मानोबा फन हरदोंमोन।
ए बेस्थ' नामा।
बेस्थ'थ' नङा।
ए ए आं नोंखौ बेखौनो जोंनाव है फैगौ सब्तायाव नांगाल जांख्रा जानोसो लिंहरनो। नागिरदोंमोन।
अ खय थारिख गोग्लैयो जेनेबा।
खय थारिखआवनो दिनैथ' माबाना सत्र' थारिक माबा जाहैगोन आरो ओ एकयस थारिखाव जाहैगोन।
अ एकस थारिखआवथ' आंङो सोलाबगोनना सोलाबा एसे नायनांसिगोन आरो। जेनेबा मंगलबार बाराय गोलैयो नामा।
औ मंगलबार बाराय गलैगोन। दा
जाहैगोन ना जाहैया दा बुंनो हाथ'नाय नंला आरो।
बहाबा थांनांगौ दं नामा ना।
थांनांगौ माने बे खामानियानो खामानियानो जोबनो रोङा ना न'आवबो ओरै माबा दा गय माबा गय हाग्रा एवनायनि माबा होगासिनो ना
औ।
खामला हाजिरा होगासिनो दा बेखौफोरखौबो नायनांगौ जायो। थाफानांगौ जायो ओमफ्राय दा बेसिमाव जोबहैगोन ना जोबहैया गय बागानाबो एसे बुरजा दं नालाय।
औ। ओरैनोलाय गायखांखाबायमोन ओमफ्राय नोंसिना
माइआथ' गायखांबाय दा बिराद गयानो हाग्रा दुजोबना दंथथारो दा बे गय हा ग्राखौनो माबायानो टेनसन जेन'बा बे दिन सिगांआव जोबहैबा जायो।
औ।
जोबहैबा थांजागोन आरो।
औ जेन'बा बिदिनो गायनाय समाव फैयाबाबो जा ओरै सानजौनानैबो फैनो हागोन।
औ
माइ गायनायाथ' ओरैनो नामनि आनथाल'सो माखासे आलासिफोरबो फैगोन नालाय बिसोरबो ओरैनो माबागोन आरो ओरैनो जानाय लोंनाय आलासि जानाय नामावसो खालामनो नायगिर खादो नालाय
अम ओमफ्राय ओरैनो कय बिगा गायखो नोंहालाय
गायनायाथ' बे दस बार' बिगायानो ओमफ्राय ओरै दा नांगाल जांख्रानि नामाव बिगासे दोननाय दं आरो बे दखलाखौहाय
अम
दा बेयाव हायाथ' फोमोनजोबखानाय ओमफ्राय ओरै खासियाफ्राबो फुखाजोबनाय ओरैनो बेखौ गायनोसै आरो बै दिनखालि नांगाल जांख्रानि नाम लानानै
अम ओमफ्राय नांगोल जांख्रायावलाय मा मा जाहोनोथो नागिरदों।
जाहोनायाथ'
रेडि जाजोबखाबाय नामा गासिबो
माबा बिदिनो बोरमा मासे दंमोन नालाय बे बोरमा खासि देरनो रोङै दङ बेखौनो सिथारनो नागिरदों।
अ हांसोजों खुमब्राजोंआ माबा जायोलै एसे हामानो
औ बेखौहाय औ बे सासे लोगो फैगोन नालाय बे गावसोरनिफ्राय लाबोनो नागिरदों आरो हांसोखौ बेना हांसो फार्म दङ नालाय बे गावनि फार्मनिफ्राय हांसो मानै लाबोफानो होनदों आरो। आलासि जानो लिंहरबाय थायो नालाय थांनो रोङा। ओमफ्राय दा नांगोल जांख्रायावनो जाफैनोसै होननानै बिसोरो फैनो नागिरदों आरो।
औ
ओरैनो गायनायाथ' एसे बुरजायानो जाखासिगोन मानसिफोरा दा आलासिजों माजों ओमफ्राय बिदिनो दुइ तिन एसेयावनो थ'जेननावनो गायखांगोन गायखांनायाथ'। नों सोलाबथाराबाबो बे दिनाव माबायाव फैबानो जासिगोन आरो औ।
औ जेनेबा आङो थांनो माबा नाजानोसै माबा बे
औ।
खामानिया बिसिम जोबहैगोन बादि मोनदों आंबो जोबहैनायालाय बे जोबबानो आं खबर हरफिननोसै आरो नोंनाव।
औ।
होमबानो जासिगोन।
औ ओमफ्राय गय बागानखौलाय खामला होदों ना माथो होनदों इलाय?
औ खामला होदों बे माबाजोंसो एवदोंना मेसिनजोंसो एवदोंना।
मेचिन औ औ।
औ नङाबा हायाना टटेल माबासो दंना ओ
खामलानि?
न'आव गंसे दङ ओमफ्राय माखासे बै खामला एवग्रा माबाफोरनि एवग्राफोरनि खामला एवग्राफोरनि।
औ।
थावबो लायनानै होब्रबबाय थानांगौना एरै थावआबो माबा जोबोना बे औ।
दे होमब्ला आं माबाबा नोंनो खबर होफिनसै सम जायोबाथाय आं थांगोन। ट्राय खालामसै आरो।
औ औ औ।
औ।
औ दे।
दे।